अ
हेलौ नोंथां औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासि नो दङ?
औ दंङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा? अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं अ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन।
औ
नोंथाङा असुबिदा मोनाब्ला ए से आंजों रायज्लायनो एबा सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
ओ सोंथियानो जाहैबाय ओ नोंथाङा ओ जोंनि बर हारिमु नि बा गै एसे माबा फोर बिदि बुंनो हागो नामा?
औ औ हागोन नोंथां जोंनि बरनि हारिमु होननानै बुनङोब्ला जोंनि बर हारिया एबा बर‌मानसिफोरा जायखिजाया खामानि बेखौनो आगोलनिफ्रायनो मावबोनाय,
औ नंगौ
जोमनायनिफ्राय जोंनि जानाय-लोंनाय नाय जोंनि मावनाय-दांनाय जोंनि हाबा-हुखा बेफोर गासैबो गासैबो।
नंगौ औ नंगौ।
जोंनि बर' हा हारिनि सिनायथि होनोब्ला गिबियावनो जोंनि बर' आइजोफोरनि दख'ना गामसा, आरनानाय, बेफोरखौ
ओम।
गिबिआनो। बेफोरजोंनो जोंखौ सिनायनो हायो बिसोर जि बर' मानसि होननानै औ। आरो जोंनि बर' हारियाव एबा बर' हारिमुआव अनला ओंख्रि, बेफोरखौबो संनानै जा-जानाय बेफोरबो मोनसे मोनसे हारिमुआव गोलैयो,
नंगौ नोंथां औ।
आरो जोंनि बैसागु फालिनाय, बाथौ फुजा, खेराय, बेफोर गासिबो जोंनि बर' हारिमुआव गोग्लैजोबो नोंथां
औ नंगौ।
औ। आरो जोंनि बैसागुआव जोङो बायदिसिना दाम देनायफोरखौबो बाहायजोब बाहायो बेफोरनि गेजेराव खाम, जथा फुजा सिफुं बेफोरबो बेफोरनो आरो। जोंनि ओ बर' हारियाव हाबा होनोब्ला बेफोरबो बर' हारिमुआव गोलैफायो। जोंनि बर' हारिया जोंनि नेमखायथि बायदियै ओ हाबा हुखाफोरखौ खुंलाङो
नोंगौ
औ आरो जोंनि बर' हारियाव ना गुरनाय बेफोरबो मोनसे मोनसे हारिमु
औ
नाखौ जोङो जेखाइ नआवनो बानायनानै एबा आबौ आबौमोना आगोलनिफ्रायनो जेखाइ हबोनानै जोङो बेजोंनो ना गुरनायखौ नुनो मोनो
अह
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
गासिबो हारि
औ औ
ओ